हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
अ आंङो नोंथांनि सिगांङाव नखरारि हाबायाव औवानि आइजें आयला बाहाय आयदानि सायाव एसे बुंथिनो दारदों।
औ औ।
खोनादोना?
औ खोनादों।
ओ बर' समाजाव साफ्रोमबोनि जिउनि नखरारि हाबा हुखाफोराव गोबां रोखोमनि औवाजों दाननाय हेबनाय आइजें आयलाफोरा बाहागो। नंगौना?
औ।
जेरैबायदि गान्दै, जान्था, औवानि बै थां मोसौ, बोरमा हाबनो हायिनि थाखाय ननि सोरगिदिं बेरा दाखोर गारग्रा खादा महरै जोंङो मोननो हायो। नोंगौना? जेरैबायदि खाद'खौ जोङो ओंखाम संङोब्ला मालाबा समाव ओंखामखौ गोथां जाजानो गिनानै जोङो बे ओंखामखौ बे खादौजों सिं आरो सा एरो। एरनानै बे ओंखाम खौ मोजांनि थाखाय बानायनाय जा
औ।
गोथां जायिफोर बायदिनो। बेबायदिनो आरो जान्थाखौ जोङो होमा मा माइदि जौ संनायफोराव जेनेबा खाबु जानाय बायदियै औवाखौ बाहायनाय जायो। जोमाय फोननियावबो।
औ।
आरो जोङो बे औवाखौ गोबां अमाफोरनि थाखाय अमानि बेरा हेबनाय आरो दाउ दोनग्राफोरनि थाखायबो जोंनि जिउआव नांगौ बुस्थिनि थाखाय जों बेफोर बेराफोरखौ होनाय लानाय जायो। नंगौना नोंथां? आरो जेरैबायदि जों जोंनि सानफ्रोमबो जिउआव बाहायनाय नुनो मोनो सान्द्रि, संग्राय, खादा, दुलि, थारा आरि बायदिखौ जेरैबायदि जोंनो संग्रायखौ जोंनो नांगौ जायो। जेरै ओंखा मालाबा समाव जोङो माइफोर संना लाबोयोब्ला जों बे संग्रायावनो बेफोर माइरंखौ मोजाङै बासिनानै जोङो लानाय जायो।
औ।
बेफोरबायदिनो सान्दांगाफोरजोंबो जोङो माइफोरखौ सालियो। आरो सानद्रिफोर जों माइरंखौ सालियो। नंगौना नोंथां बियो? ओ आरो बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि जिउआव जेनेबा मालाबा समाव जानो थाखाय ओ नाहा मैहा थाङो जेरैबायदि जों दैमाफोराव ना हमनो थाखाय जों माखासे आइजेंफोरखौ नांगौ जायो। जेरैबायदि सेन, खबाइ, खाखि खाखि, जेखाय, फल, खबाय आरिफोर फोरखौ बिफोरबाय दि जों जोङो नाखौ हमो।
औ।
मानोना बेफोरबायदि औवानि आइजेंखौ जोङो बाहायोब्लाथाय जोङो दैयाव जा नाफोरफोरखौ बोखाङो अब्ला जिनि थाखाय मोजाङै जायो। जेरैबायदि बैफोराव औवा लाङो बे औवानि हेबनाय जेखाय फोराव दैया जिङा थाबथाना थाबाय थाया। माबेबा मोन मोनसे दाबोरफोराव जेरैबायदि जोङो माखौबा हावखांबाथाय दैया थाबाय थायो। नाथाय बेफोर जेखाय जों नाखौ गुरब्लाथाय बे जेखायनि गुदुंजों दैया गलाङो आरो नाफोरखौ जोङो मोजाङैनो आरो सहसैनो हमनो हायो थानाय नाफोरखौ नंगौना नोंथां आरो एफोरबायदिनो आबादारि फोथार आबादारिफोराबो आबादाव नांगौफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो
औ
जेरैबायदि लावथि जुंगाल हुखेन हुख हुखेन खोनादोंना नोंथां बेेदा हासिनि आरि आरो बेफोरबायदिखौ जोंङो बाहायनाय नुनो मोनो मानेबा मानो बिदि बेफोरो जोंनि आबादजों लोगोसे सरजाबनानै दंङ
औ
फोरखो गैयाबाथाय जों माबेबा माबेबा आबादखौ जों मावफुंनो हाया नंगौना नोंथां जेरैबायदि हुकेनजों जोंङो माइखौ खायनानै खायनानै जोंङो बेखौ मोजांङैनो मारा होनाय जायो
औ
आरो बेफोरबायदि लावथिजों जोंङो लावथि नंङाबा जों जों मोसौखौ बिलेग गनजों होनायखौ नुनो मोना
औ
लाव खिथिजोंसो जोंङो हालेवनायखौ नुनो मोनो लावथिजों आरो लावथिनि मददजोंसो नंगौना नोंथां
उम
आरो बेफोरबायदिनो जोंङो जोंनि थानो थाखाय जायगानि थाखाय जोंङो न लुनायावबो बेफोरखौनो बाहायो औवाखौनो औवाखौ जों न लुनायाव फारसेनिफ्रायनो ओ बिनि खुन्थानिफ्राय लानानै बिनि खामि बेरा आरो बिनि उखुम गासैयावबो जोंङो बे औवाखोनो बाहायनायखौ नुनो मोनो नंग ना नों थां आरो एफोरबायदिनो जोंङो माखासे आरो बेलेग खामानियावबो बाहायनाय नो मोनो जेरैबायदि जोंनि दानाय लुनाय फोरावबो बे फोरो जोबोरैनो मखजाथाव माबेबा माबेबा दानायफोराव बेफोर औवाफोरखौ बाहायोबासो जोंनि खामानिया जाफुंङो एबा आबुं महराव मोनो जेरै सालखुन्था। सालखुन्था खौबो जों औवानि फोरखौ औवाजोंनो बानायनाय जायो। नंगौना आरो बेरानि बेरानि बिदिनो नो हासुं नो गनसा रासो दु मुस खिला इफोरबायदिखौ जोङो हिसानाव बाहायनाय नुनो मोनो।
औ।
मोनो नोंथां।
उम
आरो नोंथाङा बेनि बागै एसेयै मिथियोबा आं सोंनो सानदों।
औ औ। ओ औ हागोन। ओ नोंथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंदों बेफोर थारैनो सैथो। ओ बर'फ्रा गोदो गोदोनिफ्रायनो जेब्ला समनिफ्राय समाज थानानै न'खर खुंनानै रायजो जाबोदोंमोन बे समनिफ्रायनो औवानि बिफाव बा औवानि बाहायनाया जोंनि समाजाव गोबां जाय गावग्रोनो हादों। जोंनि गोबां न'खरफोरावनो औवा सुबा गायना लानायखौ जों नुनो मोनो। ओ औवानि बाहायनाय होनना होननानै बुङोब्ला जों न' लुनायनिफ्लाय न' लुनायनिफ्रायनो बुंनो हायो जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदाय ओ औवा जोंनो न' लुयोमोन। ओ औवाजोंनो ओ न' लुनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन खामि औवानि खामि औवानि थेङल दिरुं बाहायनाय बैफोर बिथिंजोंनो ओ औवाखौ लुबोदोंमोन बेनि अनगायै बो बर'फ्रा ओ बाथौखौबो औवाजोंनो दुमनाय जायो। बेजों लोगोसे न'खराव बाहायनाय ओ औवानि बिफाव होननानै बुङोब्ला जों औवानि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ जोङो हासिब हासिब दं ओ बेनि उनाव खादा दाला सान्द्रि ओ बेबायदिनो जोंहा ओ नोंथाङा जेरै बुंदों बारि बारिफोराव जोंहा बेरा होनाय बो अमा दाउफोरनो बेरा होनाय बायदि बिथिङाव जों औवाखौ बाहायनाय नुयो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो ओंखाम ओंख्रि संनायावबो जेरै खादौ सागं बैफोर बिथिङाव जोङो औवाफोरखौ बाहायबोदों आरो बेनि अनगायैबो नाहा मैहा थांनायावबो जोंहा जेखाइ खबाय सेन खाखि बैफोरावबो जोङो औवाखौ बाहायबोदों ओ नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन आरो बेजों लोगोसे जों आबाद फोथारावबो जों औवानि बाहा यनायखौ जों नुनो मोनो जेरै नोंथाङा बुंदों हुकेन ओ लावथि ओ बेबायदिनो मै ओ बेबायदिनो बेदा ओ काबिनि बेफोरखौ जों औवाजों बानायनायखौ नुनो मोनो। ओ औवाया जोंनि जिउ खुंनायाव गोबां बिफाव होबोदों मिथि मोनै समनिफ्रायनो जों औवाजों सोमोन्दो गोनां आरो बेनि अनगायैबो जों औवाखौ ओ औवा बुरखानि मेवाइखौबो जों अनला ओंख्रि सं संनानै जानाय जायो ओ आरो बेनि अनगायै जोंङो नुनो मोन बाव जे जों औवाखौ ओ दामनाय देनाय बा जोंनि सिफुं बानायनाय जों बेयावबो बाहायनाय जायो आरो ओ जोंनि गरखा बेयावबो बाहायनाय जायो जों गोबां बिथिङावनो जों औवाखौ जोंनि नांगौ मुवा जिनिसफोरखौ बानायना लानो थाखाय जों बाहायबोदों आरो बैफोर मुवाखौ जोङो गावनो गाव बानायनानै लाबोनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो जेरै जों हाबा हुखायावबो जोंहा बेबायदिनो ओंखाम दोननो थाखाय दारा बायदि दुख ओ ओखाम स ओ स खौगार होनो थाखाय दुख्लि बैफोरखौ जोङो बाहायनायखौ जोङो नुबोदों आरो ओ औवानि बिफाव होननानै बुङोब्ला जों ओ बुंनानै फोजोबनो हाया जोंनो औवाया गोदोनि ओ गोदोनिफ्रायनो दिनैसिमबो जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो न' लुनायावबो जोंहा ओ औवानि खुन्था बेबायदिनो औवानि दरजा हेबनाय गोबां बिथिङावबो जोङो न' लुनायाव जों औवा बाहायनायखौ नुनो मोनबोदों आरो जोंहा बाख्रि लुनायावबो जों औवाखौ बाहायो ओ गलि लुनायावबो जों औवाखौ बाहायो बिदिनो गोबां बिथिङाव जों औवाखौ बाहायबोदों आरो ओ बेखिनिखौनो आं बुंनो सानो
औ नोंथांनि बुंनाया गासिबो सैथोयानो ना दा जोङो ओ आरो जोङो औवानि बाहायनायखौ जोङो एसेयावनो आबौ होननानै बुंनो हाया माने औवाजोंनो जोङो जों जोंनि जिउखौ जोङो आबुङै दानो हायो नंगौ ना नोंथां जेरैबायदि जों सानफ्रोमबोनि जिउआव थांना थानो थाखाय औवाखौ जों बाहायनांगौ जायो
औ
जोंनि थाखाय गासैबो खामानियावनो औवानि गोनांथि जायो नंगौना नोंथां जेरैबायदि बुंदों मोनसे जोङो दुब्लिनि खामानि मावनायफोरावबो माइफोर हानो थाखाय जोङो बे औवाखौ हा दाननानै औवा गोरलैखौ दाननानै इकनिफ्राय खाथिजन्नानै जों माइखौ बजा खानानै लाबोनांगौ जायो नंगौना नोंथां आरो एफोरबाय बिदिनो जोङो जोंनि खामानियाव गासिबो नांगौ बुस्थुखौनो जेनेबा ओंख्रिफोर संनायावबो जोङो सागंफोरखौ बानायनायखौ नुनो मोनो नंगौना नोंथां जेरैबायदि सागंयाबो जोंनि खामानियाव जोबोद हेफाजाब होयो माबेबा माबेबा ओंख्रिबो खौ जोङो मोजाङै सानो थाखाय खाय आरो मोजाङै फोमोननो थाखाय जोङो बे सागंखौ दाननाय जायो नंगौ नोंथां आरो बेफोरबायदिनो जों औवानि बिफाखौ बुंनानै फोजोबनो हाया दा एस एस नोसै नोंथां दिनैनि थाखाय थेंक इउ आंनि एसेबां समायनि थाखाय दे होनबा